नोंथाङा खोनादोंंना?
औ खोनादों।
औ औ जों दायो बर'नि दानाय लुनाय दोरोङारि दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों।
औ सावरायजागोन।
औ बिदिबा आयदाखो जागायनि
औ
दोरोङारि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला उम गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनानै आथिखालसिम सोलिनाय दानाय लुनाय खान्थिनि एबा आदबखौनो बुजियो।
औ
उम सिगांनि मुगायाव बर' आइजोफोरा रां थाइसेबो खरसा खालामाजासे गाव गावनो जि दानायाव गोनां जानाय मुवा बेसाद एबा खुन्दुंखौ न'आवनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदिनो खुन आबाद मावनानै आरो इन्दि एम्फौ फिसिनानै ओ खुन्दुं दिहुना लानानै जि-जोमखौ दानाय जायोमोन आरो।
औ औ
ओमफाय जेरै इसोरो दख मा होनो इसोरनि जि दानायफोरा दख'ना ओमफ्राय अग्रं दख'ना ओमफ्राय लांगा दख'ना, फास्रा, साद्रि बेफोरबायदि आरो। इनि उनाव सिगांआव ओमफ्राय हाबा जानाय समाव हिनजाव गोदाना दख'ना थावसि गानोमोन नालाय ओमफ्राय बे दख'ना थावसिखौबो बिसोर गावसोरनो न'आव दानानै लायोमोन आरो। ओमफ्राय इदि न'खराव गावनो गाव जि दानो थाखाय हिसानसालिनि गोनांथि जायोमोन आरो। ओमफ्राय हिसान सालियाव जि दानो दानो थानाय दानो थाखाय गोनां जानाय आगजुफोरा जादों ओ ताति एबा साल, साल गान्दै, हिसान खुन्था बान गोजा गरखा, गनसा, गनसि इफोरबायदि आरो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो हिसान सा सालिनि सालगान्दैयावहाय जि सोंनायखौ फाननायसिमहालागै जागायनायनिफ्राय माखासे आदब खान्थि एफोरबायदि थाबावो आरो।
औ
सिगाङावनो जि दानो थाखाय ओ मुस्राखौ दाङा नाथा नङाबा जेन्थेर मुस्रा सानायनि गेजेरजों थियारि खालामनानै लायो ओमफ्राय इदियै खुन्दुं थुननायनि थाखाय गोनां जानाय मुवाफोरा सोरखि गिदिर, सोरखि फिसा, दाङा ना था, जेन्थेर एफोरबायदि आरो ओमफ्राय बेनि उनाव जि सोंनानै जिखौ थोरनांगौ जायो इनि उनाव दानो थाखायनो खनसायनांगौ जायो। ओमफ्राय इदिनो ओ हिस सानसालियाव हिसान जिखौ दानाय जायोमोन आरो। ओमफ्राय नोंथाङाबो दोरोङारि जि दानाय लुनायनि सोमोन्दै खिथानो हागोन नामा
नि सायाव बाथ्रानि सायाव ओ सावरायनो लादों ओ आरो नोंथांनि जि सोंथि बिनि बागै आं जि खेंफोर बेखौ होनो सानदों
उम
ओ बरफोरनि जि दोरोङारि जि दानाय आदब खान्थि बेखौ ओ नोंथाङा खोब मोजां भाबै माखासे बाथ्राखौनो फोरोमायखाबाय थेवब्लाबो आं फंनैसो बुंनानै सानदों ओ बरफोरा बे दोरोङारि जि दानाय लुनायखौ ओ बाहायबोनाय बा दोरोङारि आदब खायदायै जि दानाया दिनैनिल समनि बाथ्रा नङा बियो गोदो गोदाय जेब्लानि ओमफ्राय बरफोरा सोदोमस्रि मोनबोदोंमोन बै समनिफ्रायनो दोरोङारि खान्थियै गावसोरनि नांगौ जानाय जि जोम दखना गामसा ओ फालि बेफोरखौ दानानै गावनि जि नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ सुफुंनानै लाबोदों नङा होनबा ओ थिग बेबादिनो नो बरफोरा गावसोरनि जि गोनांथि जानाय मुवा बेसाद बा जि जोमफोरखौ गावनि नआवनो गावनि आखाइजोंनो दानानै गावनि नांगौ जानाय गोनांथिखौ सुफुंबोगासिनो दङ आरो बेजोंनो लोगोसे बरफोरा जि दोरोङारि जि दानाय आदब खान्थिनि गेजेरजों गावसोरनो जि जि दानाय जेरै दखना गामसा बा फालि बेफोरखौ दिनै गावसोरल गावनि गोनांथिखौल सुफुंनायनि अनगायैबो दिनै बाजारफोराव फाननाय बा फालांगियारि बिथिङाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों नंगौनाा औ बेबादिनो बरफोरा दानाय लुनायनि गेजेरजों दिनै गावनि खिखौ सुफुंनायजों लोगोसे नखरारि बा राङारि बिथिङावबो दिनै एसेब्लाबो मदद जादों होननानै आं सानो ओ बेबादिनो ओ बरफोरनि जि दानाय लुनायनि जि आदब खान्थि बेखौ आं बेखिनियावनो बुंबाय आरो आं नोंथांनिसिम फंसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों ओ नों बिथाङा बरफोरनि जि दोरोङारि दानाय लुनाय आदब खान्थि बा बे आदब खानथिजों सोमोन्दो थानाय बर'फोर फोरनि माखासे आगरफोर जों मोननो हायो । आगर गुबै फोरमोन । जों मोननो हायो । बैफोर आगरफोरनि मोननैसो मुं नोंथाङा आंनिसिम फोरमायनो हागोन नामा?
औ । ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने बर'फोरनि जि जोमाव एरखांनाय आगरफोरा इदिनो खासि हाथाइ ओमफ्राय खासि हाथाइ दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन आरो सि गांहाय बिदि मिथिंगाखो लानानै मिथिंगानि नि नुथाइफोरखो लानानैबो आगर एरोमोन नालाय ओमफ्राय इदिनो मिथिंगानि जिब जुनार जेरै मैदेर मैदेरखौ बो एरो आमफाय मैदेरा आफा मावजि आथिं इफोरबायदि आरो इनि उनाव बैग्रि बिबार ओमफ्राय जेरै आरो
औ ओ नोंथाङा जि बर'फोरनि दोरोङारि दानाय लुनायाव एरखांनाय जि आगरफोरनि मुं ओ बेखौ ओ मोननैसो होबाय नङासै?
औ ।
औ बेबादिनो बर'फोरनि जि दोरोङारि आगरफोर बा दानाय लुनायनि आगरफोर बेफोरखौ ओ बर' आइजोफोरा बा बर' सिख्लाफोरा ओ मिथिंगायानि बा मिथिंगायाव मोननाय थादोरसाफोरनि सायाव सोनारनानै एरखांनायखौ जों नुनो मोनबोदों । नङा होनबा ओ जेरै नोंथाङा बुंनाय बा दिनो बैग्रि बिबार ओ दाउस्रा ओ दाउसा मोख्रेब बा फारौ मेगन ओ बेफोरबादिनो एद दिंखिया बिबार ओ हाजो आगर बेफोर मिथिंगादिन मिथिंगानिनो बायदि ओ रोखोमनि थादेरसा । ओ जों बे बाथ थ्राखौ ओ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनो जे बर'फोरा ओ मिथिंगाजों सोनारनानै रायजो जानो मोजां मोननाय बा रायजो जानानै एबा जिउ खुंनानै ओ थानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि नङा होनबा? ओ बियो रिफिखाङो । ओ बिनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौबो रोखायै मोनथिनो हायो जे ओ बर'फोरनि जि दोरोङारि दानाय लुनाय खान्थि ओ बर' फो आइजोफोरनि जि रोंखा राखा ओ गावसोरनि नांगौ जानाय ओ दख खना ओ फालि बेफोरजों लोगोसे ओ गावनि न'खरनि बा गावनि फिसाय गावनि हौवा बा गावनि ओ हौवा ओ आथोननि जि ए गोनांथि जानाय जि जोम खसाबफोर ओ गामसायानो होन बा माखासे फालिफोरखौ खौनो होन बेफोर खौबो बर' आइजोफोरा खोब गावनि आखाइनि रोंखा राखा ओ गियाननि गेजेरजों दानानै ओ गोनांथिखौ सुफुंबोनायखौ जों नुबोदों । ओ बियो जोंनि हारिमुनि थाखाय ओ खोब मोनसे गोग्गा थाव आरो ओ जोंनि हारिमुखौ ओ समायखांहोनाय मोनसे ए बेसाद। ओ होनदों थाङा नेम गाओन दायो ओ नोंथांनि जि ए बे आयदानि सायाव बुंनाय ए बेवहाय आं मोनसे बाथ्राखौबो नोज जोर होनो लुबैदों जे जि बर'फोरनि दोरोङारि दानाय लुनाय खान्थिया दायो ओ समजों लोगोसे ओ गोदान मुगायाव दायो ओ खोब जोबलांनो हमदों बा माखासे ओ समाव माखासे जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ दायो दोरोङारि खान्थिजों ओ गावनि जि जोमफोरखौ दानानै लानाय बा न'आवनो जिरायनानै हिसानसालियाव ओ नो जि सोंनानै दख'ना दानाय रेगे रेगां बा फालि दानाय आर'नाइ दानाय आरो गामसा दानाय ओ बा ओ गामसाफोराव दख'नाफोराव आगर एर खांनाय ओ बेफोरखौ जों खोब खम बिबांनि नुनो मोननोसै आरो दायो। ओ बेबाद जालांनायनि जाहोनखौ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा मानि थाखाय बर'नि जि दानाय लुनाय बियो दायो गोमालांनो हमदों ।
ओं बेनि जाहोना जानोहागौ मा होनो गोदान मुगायानो मानो होनबा माने आथिखालाव मेचिन बायदिसिना बिदि दिहुननानै लाबाय नालाय ओमफ्राय दा आथिखालाव बबेबा बिदिनो मेचिनफोरावहाय जि दायो ओमफ्राय आरो ओ आथिखालनि सिख्लाफोरा बांद्राय गासिबो दख'ना गानजोबला होननाय बादिदां
औ ओ नोंथाङा जि ओ आयदा बुंदों बा जि बाथ्रा बुंदों बियो ओ जानो हागौ नंगौ । मानो होननानै बुङोब्ला दायो गोनोखोआरि मुगा नङा होनबा? ओ बेखायनो जोंनि बर' आइजोफोराबो दिनैनि समाव ओ ओ मुगाजों लोगोसे खोब ओ गोनोखो बा ओ गोदान मुगाजों लोगोसे गोरोबफानानै ओ संसार जानो बा ओ जिउखौ थावरिनो नाजानायखौ जों बांसिनै गोसो होनायखौ नुनो मोनो । जाहोनाव ओ दिनै ओ बर' सिख्लाफोरा न'आव जिरायनानै हिसानसालियाव दख'ना दानाय बा जि दानायनि अनगायै ओ गोरलैयैनो ओ मेसिनारि आइजें आइला बा ओ गोनोखोआरि जन्थ्रफोरजों बानायनाय जि जि जोमफोरखौ गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो जानो हागौ बेबो ओ दिनैनि गोनोखोआरि मुगायाव ओम दोरोङारि जि दानाय लुनायनि मोनसे खहा जालांनाय आयदा होननानै सानजागोन बा जाहोन होननानै जों सानजागोन आं बेखौनो सानो ।
दिनैनि आयदाखौ एयाव फोजोबनोसै नामा?
औ ओ फोजोबजायो ओ नों बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ।
औ गोजोननाय थाबाय दे ।